हेलौ औ खोनादों ना नों
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथां जों दिनै ओ औ रायलायनो हागोन जोंङो बर'नि दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैनो राय्लायनोसै नामा?
औ।
अ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथ जे बर'नि दोरोंङारि ओंख्रिफोरा मा मा आरो बेफोरखौ मा बोरै माबोरै संनाय जायो?
बर'नि दोरोंङारि ओंख्रिफोराथ' जाबाय मा होनो अनला दाउ, नारजि अमा
औ नोंथां।
सबायाइ दाउ ओमफाय नाफामफोरानो नंङा होमबा?
औ नोंथां।
होमबा नोंथांङा मा ओंख्रि संनायनि आदबखौ मिथिनो लुबैदों?
ओ नोंथांङा ओ आंनो अनला ओंख्रिनि अनला ओंख्रि संनायनि आदबखौनो फोरमायदो नामा?
औ जागोन दे नोंथां। अनला ओंख्रि संनायनि नेमा जाहैबाय फार्स्टआव मा होनो जोंङो माइरंखौथ' गुरा खालामनानै लानांगौ ना। माइरंङा गुवा मोजांङै गेब्लेनायनि थाखाय सिगांङो थार्टि मिनिटसो दैयाव सोमनानै लानां गौ थामजि मिनिटसो दैयाव सोमनानै लानांगौ माइरंङा गुरै जानायनि थाखाय। ओमफाय बिनि उनाव थामजि मिनिट सोमखांनायनि उनाव मोजांङै मा होनो दैखौ सर' होनानै देनानै लानांगौ गुन्दै जाजासे बिनि उनाव जेनेबा नोंङो दाथ' मा होनो मेवाइनि सम ना मेवा ओमफाय मा होनो मेवाबो होयोना दाना? मेवा आरो बेदरफोर होबा बेदरफोरखौ सिगां मा होनो एवनानै लादो। बिनि उनाव मा होनो? एवनानै लानायनि उनाव दै होदो नांगौ नांगौजासे।
नै नांथारगौना नांगौदां लांगोन। खुथा गैया दायो होफै।
बिनि उनाव
दा होफैगोन आं।
नांगौ जासे दै होनायनि उनाव गोदौहोबाय ओनफाय जेब्ला गोदौवो अब्ला अनखौ होनांगौ आरो ना अनखौ होखांनायनि उनाव दसे मा होनो गोदौहोदो मोनजासिम। मोनजासिम गोदौखांनायनि उनाव मा होनो बेयाव गंगार दुन्दियाफोर दुन्दियाफोर होनो हायो आरो ना गोथाव मा होनो मोदोमनाय थेस फैनायनि थाखाय। हेलौ खोनादों ना नोंथांआ?
औ नोंथां खोनादों। औ बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन आरो ओंख्रि संनायनि आदब फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नारजिखौबो बेबायदिनो मा होनो औ नारजि अमाखौ मोनथिनो लुबैदों नामा नोंथांआ? नारजि अमाखौबो सिगां नारजिखौ दैयाव सोमनानै लादो मा होनो एसे रुइनायनि थाखाय नारजिखौथ' गोरानखौसो जायोना। रुयनायनि थाखाय दैयाव दसे सोमनानै दोननानै एसे मा होनो एम्फौ साथोबफोर देन्थाइफोरखौ बासिनानै गारदो। बिनि उनाव मा होनो खारै होनानै एवनानै मा होनो दसे एवो आरोना खारै होनानै एरबाय थानानै एरबाय थानानै उनाव दसे एवनायनि उनाव दै होनानै जेनेबा जेब्ला मा होनो बे नारजिया रबो खारै होनानै दसे एवनानै होमब्ला नांगौखिनि दैखौ होनानै लाबाय एसे बुरजायैनो होनांगौ दैखौ। ओमफ्राय आरो फारसेथिं मा होनो अमा बेदरखौ एवनानै लाखानांगौ आरो ना, आङोथ' ओरै खालामो जेनेबा दा अमा बेदर होनायाव नांगौखिनि मस्ला बानलु मा होनो हायजेंफोरखौ देखानानै बेदर एवनायावनो होखायो आरोना ओमफ्राय जेब्ला बेबायदिनो बेदरखौ एवखानानै लाबाय बेबायदिनो नांगौखिनि मस्ला बानलु हाइजेंफोरखौ होनानै। सामब्रामफोर संख्रि बानलु ओमफ्राय मा होनो आरो फारसेथिं मा होनो जेब्ला मा नारजिया रुयो अब्ला सागं सानांगौना गेब्लेनायनि थाखाय।
औ नोंथां।
जेब्ला मोजां रुयो होमब्ला गेब्लेेजासे सागं साबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव गेब्ले जासे जाबाथाय बेदरखौबो आरो दसे मोजाङै फन्द्र मिनिटसो एवनानै ओमफ्राय हरो आरो ना। बेनि उनाव आरो बेदरखौ हरखां-हरखांनायनि उनाव बेदराथ मोननांगोन ना। बिदिनो एसे आङो मा होनो बेदरखौ होनानै संबावो आरोना।
औ नोंथां।
बेबायदिनो जायो।
आरो जोङो बेबायदिनो जोङो नाफाम ओंख्रिफोरखौबो मख'नो हायो नङा होनबा नोंथां दोरोंङारि ओंख्रियाव, नोंथाङा ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नाफाम संनायनि नामा?
औ जायो जिखुनु नाफामखौ बोरै बानायो आरो नाफामखौ बोरै सङो।
नाफामखौथ' जोंनिथिं जेनेबा नाफामखौथ' नाखौसो बानायो नालाय ना गोथांखौबो जाया जेब्ला मा होनो ना गोरानफोरनानै लायो। ना गोरानखौ लाबाय ओमफ्राय ना गोरानजों लोगोसे जेनेबा थास' बिसंफोर होयो आरोना, थास' बिसं थास' बिसं आरि होनानै एसे एवस्रोनानै ओमफ्राय एसे एसे मा होनो देयो आरोना ओमफ्राय मोजां एसे एसे देनानै होनानै माने एसे गेब्लेेजासे मोजाङै मिक्सार जासेनो देनांगौ आ रोना। लासै लासै देनानै लानानै ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला बे मा होनो मोजाङै मिक्स जायो थास'फोर बेलेग बुस्थुफोरबो होयो मानसिफ्रा। ओमफ्राय जोंना थास'फोर होयो आरोना? थास' गोसोमफोरजों आरामसे मा होनो गेब्लेजासे देनानै लाबाय। ओमफा फ्राय आराम मिक्स जाबाथाय जेब्ला हासुं आरो थेमाफोराव सोनानै दोनबायना अब्लानो जायो आर ना। आरो बिनि उनाव संनाय होनोबा नाफामखौ बेलेग बुस्थुफोरजोंबो जानो हायो नों थास' ओख्रिफोर ओमफ्राय बाथोनफोरबो जानो हायो बाथोनफोरखौ बिदिनो जेनेबा संनायनि सिगां मा होनो बानलु हाइजेंफोरखौ एवनानै लागोरो आरोना आङो? बानलु हाइजेंफोरखौ दसे एवनानै लाबाय साम्राम गुफुरफोर। ओमफ्राय बिनि उनाव नाफामखौ हरनानै दै होनानै दसे गोदौ होबानो मोनो आरोना? बेबायदिनो नोंनो
आंबो नोंथांनो ओ आं मिथिनायाव ओ दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ माबायदि सङो बिनि सोमो न्दै फोरमायसै नोंथां। ओ जोंहा जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा जोंहा अनलाया मख'जाथाव नङा होनबा नों थां? नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोङो गिबियाव अन गुन्दै नां गौ। आरो बे अन गुन्दैखौ जोंहा मोननो थाखाय जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो। जोङो गिबियाव माइ रंखौ दसे सम सोमनानै रुइहोग्रोनो नांगौ। बेनिफ्राय जोङो बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै ओ दैखौ सर' होनो नांगौ। बिनि उनाव जोङो उवालजों बा आथिखालनि दोरोङारि मुगानि जोंहा माखासे ओ अन गुन्दै खालामग्रा आगजुफोरजों जोङो उननानै माइरंखौ ओ गुन्दै खालामनानै लानांगौ बा अन गुन्दै खालामनानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां? बेनि स बिनि उनाव जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो माजों संगोन बेफोरखौ जोङो बा मैगं थाइगं बा बेदर फोर होयोबा जोङो बेखौ रेडि खालामनानै लानांगौ जेरै आङो दा अनलाजों दाउजों संनायनि आदबखौ जोङो आङो फोरमायनो सानदों। जोङो बेबायदिनो
अनला ओंख्रियाव संनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो ओ अन रेडि लानांगौ आरो बेबायदिनो जोङो सं नो‌ थाखाय साराय बायदिसिना बानलु सामब्राम आरो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मस्ला हारिनि लाइफां बा बाजारफोराव बायनानै मोननाय मस्लाफोर आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ जों जाखौ होगोन ओंख्रियाव जों बेखौ थियारि खालामनानै लाग्रोनो नांगौ। बेनि उनाव जोङो खारदैखौबो जोङो थियारि खालामनानै लानो नांगौ मानो होननानै बुङोबा जोंहा अनला ओंख्रियाव खारदैनि जोबोर गोनांथार आरो खारदै गैयाब्ला जोङो अनला ओं ख्रिखौ संनो हायाखौनो बुंजायो। आरो बेबायदिनो जोङो जोबथारनायाव बा गिबि आद ओ जोङो सं जेन नायाव जोङो ओ मा होननानै बुङो सारायखौ गुदुं खालामनानै लानो नांगौ। बेनिफ्राय जोङो था व एसे हरनानै मोजाङै फुदुंनानै जोङो बेखौ बेयाव बेदरखौ एवफ्रामनानै लानो नांगौ। बेनिफ्राय जोङो बेदरखौ खांनानै गुबुन मोनसे दोनग्रा जायगायाव दोनथ'नो नांगौ। आरो बेबायदिनो जोङो दोनथ'नानै ओ बेयाव माखासे ओ सामब्राम सुमब्राम बा मस्ला हारि नि लाइफांफोरखौ थावजों एसे एव एवथ्रमफिननानै जोङो बेयाव दै होनो नांगौ। आरो दैखौ मोजाङै गोदौ होनोनो नांगौ लोगोसे बेयाव जोङो नांगौसेबां खारदैखौ हरनो नांगौ। खारदै होननानै बुङोबा जोङो न'निफ्राय बानायनाय खारदै बाहायनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो बाजारफोराव बायनानै मोननाय जानो हाग्रा स'दा जाजाग्रा स'दाबो बाहायनो हायो जेब्ला जोङो खारदै हरनानै बा सदा हरनानै ओ मोजाङै गोदौहोयो आरो जोङो खारदै होननानै बुङोब्ला जोङो खारदैखौ मानिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो सिबिं जिगाब बेसर जिगाब बेफोरखौ सावनानै बानायनाय जायो आरो थालिर थालिर बेबायदिनो सावनानै औ सावनानै जोङो गिबियाव हा थ'फ्ला बानायनो नांगौ आरो बे हाथ'फ्लायानो जोंहा खार दै महराव जायो बेखौ जोङो दै होनानै मोजाङै गोहोनानै जोङो बेखौनो खारै महर बाहायनाय जायो बेबायदिनो जोङो खारदै हर सुखांनानै दसे गोदौ होनानै जोङो अन गुन्दैखौ होनो नांगौ अन गुन्दैखौ होनाय समाव जोङो ओरैबायदि गोसोआव लानांगौ बा नोजोर होनांगौ जे जाहाथे अन गुन्दैया गोदोनानै ओंख्रिया लाद्रा जाया आरो बेनिखायनो जोङो खोस्लिजों एरग्लिबाय थानो नांगौ जेब्ला जोङो अन गुन्दैखौ हरो बे अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि सिुफ्र'नानै हरनाय जायो आरो जोङो बे समाव एवग्लुंबाय थानाय जायो। बिनि दसे उनाव गोदौ होनानै जोङो बेदर एवनानै दोननायखौ जोङाव हरनाय जाय जायो आरो बेबायदिनो ओ बेदर एवनायखौ जोङो हरनानै ओ माखासे सम जोङो गोदौ होनोनाय जायो। बिनि उनाव जोङो नांगौसेबां जब होनानै। जोङो माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ हरनाय जायो। जाहाथे मोजाङै मोदोमो आरो बिनि ओ माखासे ओ खारनाय बा दस्रा मोदोमनाय बेफोरो खारो बा जानो गोथावसिन जायो। बिनि थाखाय जोङो मस्ला हारिनि लाइफांफोर एबा मस्लाफोरखौ हरनाय जायो। बेनि उन जोङो ओ नांगौसेबां बा साखिनानै जोङो ओ संख्रि नांदोंना नाङाखै एबा नाङाखै बा होदेरनोबा जोंङो माखासे ज'खाखो सुनो थाखाय साखिनाय लानाय जायो। साखिनाया जाहैबाय जोङो जानो नायनाय आदब आरोना। बेनिफ्राय जोङो खांनानै जानो जायो आरो नि दोरोङारि अनला ओंख्रिखौ गोदोनि दोरोङारि अनला ओंख्रिनि गाबा बेबायदिनो जा रोम जायो। आरो जोङो मोदोमनाया गोथाव मोदोमो आरो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन ओ मैगं थाइगंफोरजों जोङो जानो हायो जेरै अन-अनलाजों आलुजों अनलाजों मुलाजों आरो माबा होननानै बुङो अनलाजों खख्लिंजों आरो मा होननानै बुङो? जोङो आरो गुबुन गुबुन बेदर बा ओ नाफोरजोंबो जोङो जानो हायो जेरै अनला जों ना गोथां अनलाजों ए-एम्फौ आरो जोङो अनलाजों बेबायदिनो गुबुन गुबुन मा होननानै बुङो। अमा गोरान बा अमा बेदर बेफोरजोंबो जों जानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जो ङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा गोबां ओंख्रिफोरखौ मख'नो हायो जेरै सबायजों दाउजों ओ नाफाम बाथोन ओ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंहा गोबां मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो मख'नो हायो आरो। सबायजों ओ दाउजों अ' नांथ'ला ओ सो मा होननानै बुङो सबायजों दाउजों होननानै बुङोबा जोङो स सबाया जाहैबाय मोनसे फसल हारिनि लाइफां ओ बे फसल हारिनि लाइफाङा जाहैबाय ओ जोंखो बेखौ जोङो दुब्लिफोराव फोनाय जायो। आरो बेबायदिनो ओ फसल हारिनि लाइफां होननानै बुङोबा जोङो‌। बेखौनो मिथिनो हायो जाहाथे ओ जे ओ बियो मोनसे मान लाग्रा लाइफां नङा होमबा नोंथां? जोङो बेखौ फिथाइ बियो फिथाइ थायोबा जोङो बेखौ आबादखौ दिखांना लानाय जायो। बेनिफ्राय फोराननानै जोङो बेखौ ओ मारा होनाय आदब जों जोंङो आलादा खालामनाय जायो। जेब्ला फिथाया आलादा जायो अब्ला जों बेखौ फोरानस्रांनानै उननानै लानाय जायो। आरो बेखौ उननानै जोङो सबाय ओंख्रि संनाय जायो। आरो बेबायदिनो सबयावबो जोंहा खारदैनि गोनांथि जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
आरो नंगौ दां
बेबायदिनो जोङो सबायजों दाउजोङा जोंहा जोबोद गोथाव जायो आरो सबायजों दाउ जोंनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन ओंख्रि जानो हायो। जेरै सबायजों साम'जों नङा होमबा नोंथां आरो सबायजों नाजों जानायख खौ जों नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो नाफाम बाथोनाबो जोंहा मख'जाथाव नाफाम बाथोन होननानै बुङोबा जोङो नानि - निफ्राय बानायनाय जायो। बेखौ गिबियाव जोङो नाखौ फोराननानै लानांगौ। बिनिफ्राय जोङो ओ बेखौ थास'जों लोगोसे देग्लिनानै हासुङाव बा ओ थेमाफोराव सोनानै मोजाङै माथुनानै दोननांगौ। माखासे दाननि उनाव जोङो बेखौ बोखारनानै नायोबा बेनो नाफाम जाबाय आरो। बेबायदिनो नाफाम बाथोनखौ एवनो थाखाय जोङो दैखौ मोजाङै फुदुंनानै लाग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां? अ' सरि माबाखौ ओ सारायखौ मोजाङै फुदुंनानै लानांगौ इनिफ्राय थावखौ मोजाङै दुंहोनांगौ बेनिफ्राय बेयाव सामब्राम बायदिसि बिसिना मसला हारिनि लाइफां बानलुखौ हरनानै जोङो उनाव जोङो नाफामखौ हरनानै मोजाङै गलैनो नांगौ बिनि उनाव दै एसे हरनानै जोङो संनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनदों।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंनिसिम